खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मा खालामदों दा
औदाङा दा आङो रैनो दङो
औ औ आं नोंथांजों बै बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायना ओ सावरायनो हागोन नामा
अ हागोन दे नोंथां
औ बैसागो फोरबोखौ माबायदि मा फालिनाय जायो ओ बेनि बागै एसे फोरमायनाय
औ आ फोरमायना होनि र ओ बै बैसागो होनबाथ' जोंनिया बर'नि फोरबो नङा होमबा नोंथां औ बेयो जोंनिया सैथो दाननि लास लास्ट खालिनिफ्रायनो खालामनाय जायो
ओ नंगौ
जोंनिया मोसौनि बैसागो होननानै फालिनाय जायो सैथो दाननि लास्ट खालि बिनि उनाव आरो से खालारनिफ्राय बैसागो जाहैयो जोंनिया ओरैनो बर'नि बैसागोआ स्नि दिन थायो ओरैनोथ' ओ दानसेयानो बैसागो थेवबो दा स्नि सानखौ फालियो आरो मानिनाय जायो औ ओमफाय आङो मोसौनि बैसागोनि बागै एसे फोरमायनानै होनसै नोंथां
औ नंगौ ओं
ओ मोसौखौ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ सानसे सिगाङावनो मोसौनि मोसौ थुखैनायाव जि जिखो नांगौ जानाय मुवा बे सादफो फोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो बेलासे समाव बेलासेबा फुङाव जेनेबा सानसे सिगाङाव आरो ओ गि ओ जोङो बिदिनो दिग्लिथि बिफां ओ मोखोना बिबार ओ थाराय थाराय गाजो थाराय बिफां बेखौ आरो लाव फान्थाव हाल दै बायदिफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो ओ लोगोसेनो आरो बे ओ औवा फोरबो जोंसिफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो औ बिनि अखानायैैहाय जोङो बेफोरखौ हाफ्लेयो बि आरो माखौबा माखौबा बिदिनो दोनोबो बेफोरखौ हाफ्ले जोबनानै लानांगौ जायो ओ दा मोनसेयाव जिखिुनु लाग्रा आइजें मोनसे सेव आरो
औ नंगौ
बेनि उनाव फुङावनो जोङो मोसौखौ ओ मोसौनि मोदोमाव ओ मा होनो बेखौ हांगार ओइ साराय औ सारायफोरनि हांगार आरो जेनेबा खान्था संग्रा जि गोसोम गार बेखौ ओ थाव गुबैजों फोननानै माबानानै से लगायनानै बेखौ मोसौनियाव दागि होनाय जायो जाहाथे बेखौ सिनाय हायो थाखाय बेखौ जोङो आरो उम ओ ओ मोसौखौ बेफोरबायदि खालामखांनायनि ओ फोनखांनायनि उनाव जोङो मा होनो दैसा एबा उम दैमा हाखर हाला ओ लाङो ओ थुखैनो जाहाथे बोसोर गोदाननि ओ बिसोरबो थु गैनाय बिसोरनि मा होनो बेमार आजारफोरा जानो हायि मायबाफोर नांना थानाय बेफोरनि थाखाय साखोन सिखोनै थुखैहैनाय जायो जोंनि लावखारफोरा थुखैहैयोमोन आरो गोदोनि दिनाव दानिया आरो बेफोरबायदि लावखारफोर नुनो मोननाय जाला न'नि मानसिफोरानो लांनानै थुखैहैयो ओ खायफा खाय ओमफाय आरो दंग' दंखलफोरावबो थुखैनाय जायो जाय जि सुबिदायाव थुखैयो आरो
औ नंगौ
फोर ओ ओमफ्राय आरो जोंना मोसौ थुखैनायावबो मेथाइफोरबो रोजाबनाय जायो ओ ओमफ्राय आरो बैफोर हाफ्लेला नै लानाय ओ जिखिनि जों हाफ्लेनानै ला दोंमोन बेफोरखौ मोसौनि मोदोमाव खुबैस्रोनानै जायो औ ओमफ्राय आरो मोनाबिलि समाव जोङो मोसौनो गोदान फागा बाउनाय जायो उम गोदान बोसोरनि गोदान बिसोरनोबो मोसौखौ जोङो खानानै लाखि थियो नालाय न'नि ओ ओ ओ गोदान लाबोनाय जायो आलारि बाथि सावनानै सोरहाबा ओहै बिदिनो थोगि प्रसाद बायदिसिना होयो जों बेफोरबायदिनो मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनानै गोदान फागाखौ गान होनाय जायो आरो दा नोंथाङा ओ बैसागोनि से खालारनिफ्राय मा मा जालाङो बेनि सोमोनदै एसे
आंबो एसेबां मिथिया आंबो जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ नों थांजों सावरायनोसै आरो
औ औ
थिंजायबो बेबायदिनो फालिनाय जायो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय ओ गिबि सानखौ जों मोसौनि सान बायदि फालिनाय जायो आरो औ बे खालि माने बेयावबो गोबां नेम आसार खान्थि दोङो आरो मोसौ थुखैनायावबो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय लाव फान्थाव दिग्लिलिथि औ मोखना बि बार बेफोरबायदि जोंबो बुथुमग्रोजोबना नै लायो लानानै जों औ हाना लायो लानानै आरूं मोनसेयाव जों बेखौ माला बानायनानै सुयो आरो माला बानायो बेनिफ्राय जोङो मोखौखौ ओ दैखर एबा गोथार दै एबा दैमाफोराव लानानै थाङो थांननै बिबाय दिनो आगोलनिफायनो सोलिबोनाय जोंनिया मेथाइ दोंखायो बे मेथाइखौ रोजाबनानै बै लाव फान्थावफोरखौ सारनाय जायो आरो मोसौनाव बेबायदिनो जोङो थुखैखांनानै जा गोजाम फागा दङमोन बेफोरखौ जोङो दैयावनो ओ दिग्लि लिति बिलाइखौ ओइ दैखर एबा दैमा फारफोराव सोंनानै बेयाव फां म ओ गोजाम भागाखौ गारबोनाय जायो आरो इनिफ्राय गोदान फागा होनाय जायो औ बेबायदिनो जोंबो फालि आरो इनिफ्राय दङ बै बैसागोआव जेरै गोखा गोखै जानाय जोंना गोखा गोखै औ बेबायदि जों गोबां हाग्रानिफ्राय खा खाबथिङो खाबथिंनानै संनाय जायो आरो गोखा गोखै औ बेफोरखौ संना जायो ओ आगोलनिफ्रायनो फोथाय बोनाय दं आरो बे बेबायदि संना जानाय जायोब्ला गोबां बेमारनिफाय बारग'नो हायो होननानै औ जोंनिया औ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनि फ्रायनो बैसागुखौ फालिबोयो औ औ नंगौ बेबायदिनो औ नंगौ बेबायदिनो जोङो गासैबो ओ मा बुङो बेखौ गेदेरफोरनिफ्राय उन्दै फोरा बोर लायो खुलुमो खुलुमो औ बेबायदिनो खुलुमो लायो आरो
औ दुगैस्रां लोबस्रां गेदेरफोरखौ मान होयो
मान होयो बेबायदिनो ओ बेनि उनाव जोङो गासैबो गामिनि ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय बेबायदि जयै ओंखारो आरो जेरै जोंनि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय जोंनि आइजोफोरा जानाय दखना दख'ना थावसि बेफोरखौ गाननानै जोङो ओंखारो आरो जयै ओ गामियाव न'फ्रोमनावबो जोङो नफा नफायै हाबो हाबनानै रंजायो रंजाबोलाबो औ बै न'खरनिफ्राय जोंनो ओ माइरं एबा फैसा जाय जि हायो ओरै ओ दान होनाय जायो जों मागियो आरो गामि गामि औ औ मागियो बेबायदि गाहाम हामलायथिनाय हैयो आरो
औ औ गासिनियावबो न'खरफ्रोम न'खरफ्रोम गामि गामि
नंगौ बेबायदिनो जोङो बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय फोरखौ लानानै खाम जथा दल गंगोना बेफोरखौ लानानै नानै जोङो गिदिं गिदिङो आरो गामियाव अ बि औ बेबायदिनो हौवाफोराबो जेरै गामस सा गोथां गोमो हिनजावफोराबो जेरै ओ माब बुङो बेखौ ब्लाउस गानो गोजा दख'ना गोमो बेबायदि आर'ना नाय हि लानानै रंजाथिंयो आरो गासै सैबो ज' जानानै औ बेबायदिनो जोंनावबो फालियो आरो
ओ नोंथाङा जोंनि बैसागोआव ओ उम गोखा गोखै जानाय मैगंफोरखौ एसे फोरमायना होदो मा मा जायो
गोखा गोखैयाथ' गोबां बिबनि ओ जोङो खाबथिङो खाबथिंब्लाबो जोङो एसेबां ओं मुंफोरखौ मोनथिजोबा आरो दा जेरै ओ औ औ
खायफा खायफा मिनथिनायखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
जेरै लाफा सायख' दं लाफा सायख' दा थाइजौफोरखौ खौ जोङो जानाय जायो खान्थाल गोरलै खान्थालफोरखौ जोङो भाजा ओ माने गासैखौबो मिलायनानै मोनसे एवनाय जायो आरो दिंखिया औ नंगौ दिंखिया औ
माना मुनि गेदेर उन्दै
बिदिनो गोबां खाबथिङो आरो
औ औ बिदिनो जमायै जानाय जायो आरो।
औ औ बिदिनो जाग आरो बेबायदिनो फालि बैसागो होनब्लाथ' मिथिखायो बर'फोरनि मुंदांखा फोरबो होनो औ बेबायदिनो नोंथाङा थाङो दा मोसानो?
औ मोसानो थांनाय जायोआनो दे। नोंसोरनिथिंबो मोसायोना दा
औ मोसायो जोंनिथिंबो थेवब्लाबो मोसाब्ला आगोल जेरै जोङो रंजा खुसि गैबो ओंखारोमोन आथिखालनि दिनाव बेबायदि नुनो थांनाय ज आरो आगनि बैसागोआ जेरै जेरै फालियोमोन। आथिखालाव बेबायदि नुनो मोननाय जाला।
औ औ ओ आगोल जेरै जों दामनाय देनाय गासैबो जिखिनि दं बे खौ लाजोबनानै जयै ओंखारनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ लालानो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओ मबाइल जों देगफोर बेफोरजोंसो बांसिनै ओंखारनाय नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ औ
बेबायदि ओ
हेलौ
औ
हेलौ औ औ औ औ नंगौ
जोंना समाबो जासिगोन नामा नोंथां?
औ समाबो जानानै फैबाय जोङो औ औ खोनादों दे होमब्ला नोंथांजों रायज्लायना औ जोबोरा गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों। बाय
औ दे औ गोजोन्थों दे।